हेलौ
औ खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां ।
अ औ । मा खालामगासिनो नोंथां?
अ आङो नै दङ । दङ नै दङ माबायाव मा होनो न' उनथिंजाय दङ ।
अ अ अ आं नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो ना खल खालामदोंमोन ।
औ मा बाथ्रा?
दा नोंथाङाथ' खारैखौ मिथि खायो?
औ बै ओंख्रि जाग्राया न?
औ औ । जायगा लाना जायगा आलदा आलदा बुङो आलदायाव खारै बुं ए बि बिदिनो सानजारिफोरा खारदै होननानै
औ।
बे खारैखौ बोरै बानायो नोंथाङा बेखौ मिथियो नामा?
औ ओरैनो एथसे मिथियो मिथिनायालाय ।
अ बोरै बोरै बानायो मिथिगौ? नोंथांनिजों आंनिजों गोरोबोना गोरोबा बुंलाय ।
अ जोंनियाव माने मा होन
औ ।
गिबियावनो दानसना ला थुख्रा थुख्रा
औ ।
बे मा बुङो खौ फस्ला बोखानानै
औ
सिया जों फिसा फिसा जिदों आरो न'
औ
बिनिफ्राय बेखौ सान्दुंआव
औ
नेटवर्कआ मोजां नोङा दां नोंथांना माजाङै खोनाबाङाखै ।
हांगारा
औ औ औ
जेंगायबा खिरिखाफोराव उम दै होनानै
औ औ औ
जोंनिथिंजाय ओमफ्राय सरनानै जा बै रोसि गयोना दै बेखौनो खारै होनना बुङो आरोना जोंनि बेयावहाय बिदि बानायो खारैखौ । आरो मोनसेया जाहैबाय जेन आ आयथा थालिरनि मादा बा मुरा होनना बुङो आरो ना औ बेखौबो दांख्लाबनानै फिसा फिसा खालामो आरो न' बिनिफ्राय बेखौबो फोरानो फोराननानै बिदिनो जेब्ला रानो रानबाथाय बेखौबो बिदिनो सावो ।
औ
सावनानै हांगार बानायो थिग बिदिनो सरनानै बेखौबो रोसि बहोनो आरोना ।
जों जोंनि जों एसे एखेयानो
नोंथांमोननिथिंजाय माबोरैहाय बानायो?
जोंनि जोंबो नोंथांमोननिया एसे एखेयानो माने ओ बायसिनाथ' खारिखौ गोजां बोथोर समावल' जिरनाय नुयो आरो माने बेखौ ओ थालिर बिफाङा जेनेबा नों दैज्लां समाव जिरबाथ' अखा हाबाय थायो नालाय अखा हादै दै सु दहायब थारमाने
औ
बेनिखायनो बांसिनानो खारैखौ गोजां बोथोर समाव जिरो आरो बेनि फस्लाफोरखौ
औ
खारै जिरनाय समाव बा सान्दुं फोराननाय समाव अखा सिनाय ओ गो गोबाबा खम जायो जाहैबाय ब बे मुराखौबो जोंनियाव बानायो फस्लाया थाबसिन जायो बे हरायाया एसे गोबावसिन लायो मुरानिया बांसिन गोबाब जायो होन्ना मिथियो आरो खारैखौ
मोजांसिन जायो होनना मिथियो आरो न'
बिदिनो खारैखौथ' ओजों सोनाबफोरथिं बांद्राय जानो नागिरा बे जे सानजाथिं सानजारिफोरा बांसिन जायो होनना मिथियो आरो बिसोरो गा गासिखौबो खारैजों जाफ्राजोबो दा खारै लाव लावहुर खौबो खारै जायो मैथ्रुफोरखौबो खारै जाजोबो आरो मैथ्रु होननायाव
सोनाबथिं जाय जाबाङा नामा खारै खारदैखौ बारा
खारदैखौथ' एसे खम जायो होननाय खोनायो दालि दालि खुरबग खारै जाया आरो बिसोरो
औ
बिदिनो बिसोर जानाया सबाय बा मा अनला हराव बेफोरावल'सो बांसिन होना जानाय जायो खारैफोरखौ
औ
बे बे आं मिथिनायाव आरो मैथ्रु बिफांखौबो खारै बानायो होन्ना मिथियो आरो बिनो बिफां बोराइफोरखौ दानफायनानै बेखौबो फस्ला बायदि जिर मारै
बोरै' है बानायो बिखौबो थालिर बादिनो बानायो नामा बेखौ
औ थालिरबायदिनो जेनेबा बेनि बिफांखौ बिदिनो थुख्रा थुख्रा दाननानै फोरानबाय फोराननानै सावनानै बेखौबो खारै बानायो आरो आं खोनानाय अ नाथाय आं दिनै जमबो मोनजाफेराखै आरो बेखौबो गोबाब जायो होननानै बुङो मानसिफोरा
औ
द आरो जाय जायगायाव थालिरफोर गैया बिसोरो बैफोरखौनो खारै जायो आरो जेरै सोनाबफोरथिंजाय एसे खम आरो थालिर बिफांफोरा बिसोर थारमाने बै सबाय बिफांनि गोरान । बा बै बे बिफांफोरखौनो दालि बिफां बेफोरखौ मारा होखांनानै एबा फिथाइ जांख्रिजोबखांनानै बे जाबोरथायो ना बेजाबोर सावनानै हांगार जायोना बे हांगार खुनु बिसोरो सरनानै। बादि जायो आरो थालिर गैयि जायगाफोरनिया
औ नोंथां खारैया ओरैनो माबे माबेनिफ्राय जायोलाय
खारियाथ' दा बेया बुंनायखिनियानो बिनिफ्राय बांद्राय मिथि ब
औ औ
खारैखौथ' दाना मानसिफोरा जिरबांला नै बांसिन बायनासो जानाय नुयो हाथाय बाजाराव ओंखारग्रा जाबाय गोदोथ' ओंखारामोन। बिदिनो दाना मानसिफोराबो बांसिन गावबागाव खामानियाव बेस्थ' थाजोबो नालाय सम होलायनाया बेखायनो बायनासो जायो बांसिन मानसिफोरा दाना खारैखौबो
औ ओरैनो नोंथां खारदैजों माबे ओंख्रिया गोथावसिन जायो नोंथांनि बादिब्ला
आंथ' गोथावसिन मोननाया बे अनलाजों, सबायजोंआनो आरो आं गोथावसिन मोननाया खारै ओंख्रि बुङोब्ला बे आरो दालि खारै जोंनि सानजारिनि बायदिब्ला सानजारिफोरा दालि खारै जानो मोजां थार मोनो आरो
औ -औ
बिदिनो आथिखालावथ' आरो गोदोथ' बांसिन बर' फोराल'सो खारै जायोमोन दानाथ' आरो हारसाफोराबो खारै जायो दाग्रा जाबाय नामाबा
औ ओ जोंनिथिंजायबो जायोआनो दे एसामिसफोरा बिसोरसो जों दानिया सिकाय बावलायो खारदैखौ आलु - आलु बाथोनावबो होलायना जायो बिसोरसो
औ बिसिनोथ' मा मायाव होना जायोथाय गासैयावबो जाफ्रामजोबो दाना बिसोर द' बिसोरथ' मा बबे थालिरनि खारैया मोजां जायो बेखौ मिथियाना बिसोरथ' बै ओ मालफुग थालिरबा सिनि साम्पा थालिर अ मानि जिरनानै फोराननानै खारै जायो आरो बिसोरो आं नुनायाव जों बर'फोराथ' मिथिया आयथिया थालिरनियाल'सो मोजां जायो होननानै नाथाय बिसोरो बे माल फुग बा सिनि साम बिफांनि थालिरखौबो जायो आरो
औ बां बुग बास सिनि सम्पानियाथ' बार गोबाब जायालै न'
गोबाबा खम जायो ना मिथिदों आरो आमेरिकाव आरो खोनाबावदों ओ थालिर बाख्लाखौबो सावबावो बिसोरो बै फिथाइ गोमोननि बिगुरा बेखौबो
औ औ औ
बेखौबो सावनानै सरोनो मा हनखो नोंथां खोनायासै
माबे थालिर
हो हेल' थांना थ्रग प्रब्लेम जादों खोमा बांद्राय खोनायाखै
औ खोनादों ना? हेल' औ मा माबे थालिरनि खलाखौ सावो सावनानै खारै जायो बिसोरो
बिदिनो थालिर गोमोनफोर जायोबा बेखौनो फोराननानै दोनोनो
औ माने जायखिजाया थालिरनि बाख्लाखौबाबो खारै जायो आरोना बिसोरो?
अ
अ
आरो ट्रेनाव गोसोखांबावदों माने बै सोनाब साइथिंजाय माने सोरबा सोरबा अनला ओंख्रियावबो हालदै होनानै जायो आरो माने बे गोजाथार जायो हालदै होबाथाय
औ औ खार खारदैजों संनाय अनला ओंख्रियाव न'?
औ औ
औ
जानुसफोरबाय नामा? अनला ओंख्रिखौ गोजाखौ अ
दैयाव जोंहाबो मा होनो आबैया बिदिनो संना होनायमोन माने मा होनो अनला ओंख्रिआखो खारदै सो संनानै हालदै होनानै गोजा खालामनाय आरो न'
औ औ बांसिनानो बे गोरजा अनला ओंख्रिखौ बा हालदै होनाय अनला ओंख्रिखौ सोनाब साइदथिं बांसिन जायो आरो आं नुबोनायाव बे बिथिंथ' जोंनि सानजा जों बिदि बांद्राय गोजा जाया जेनेबा एसे गोमोहां बा सोरबा एसे गुफुरैनो जायो आरो बिदि गोरजाथार बानायनानै जाया आरो। हालदै होफबनानै बिदिनो हालदै। थक्षसोरबा बेदर एनायाव एसेल होब बा सोरबा। होथारानो उखैनो जायो आरो सोरबा सोरबा। जोंनियावथ बे हाथासुनियाव हालदैखौनो होखायायाादों नोंथाङा अनला। हाथा खुरनायाव जेनेबा औ आंथ गुफुर नुयो जेनेबा।
बवा।
औ-औ बेेबा माबेबा गामियाव हाथासुनिबो हवावलासै नामाथाय दाना।
जोंनिया हाथासुनि होयो होनाया। बिनिफ्राय माने गोदो दाउ होयोमोन आरो ना। ओमफ्राय दा नेमखान्थिखौ एसे सोलायबाय। माने फुजा होनायनि नामाव बा माबानि नामाव। मानो दाउ हाथारबाय थानो होनो। जोंनिया बिबारजोंनो होग्रा जाबाय आरो ना फुजाखौ
दावाह थारनायाथ बे। गोदोथारनिनाय आरो जेनेबा।
गोदोनिनो।
गोदो गोदायथारनि नेमखान्थि जाहैबाय दाउ हाथारना होफानाय हाथारसुनियाव। बेदराव बेदर हिसाबै। दे होमबा नोंथाना दोनथ नोसैनाा बेखिनियावनो।
औ दे होमब्ला नोंथां।